हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना अ नोंथांजों मोनसे टपिक लानानै दसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना दसे
औ औ हागोन नोंथां हागोन
औ औ होनोमबा जोङो नोंथां दायो ओरैनो मान लाग्रा जिहेथु मैगं थाइगं
औ
माने मा मा मानलाग्रा मैगं थाइगं मोननो हायो जोङो मा मा मानलाग्रा मैगं थाइगं जानाय जायो बिनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
जायो सावरायजायो नोंथां जोबोद मोजां
औ होमबा आंनो जागायग्रोसै नामा नोंथां
औ जागोन जागोन नोंथां दे जागायदे
औ मानलाग्रा मैगं आंनिथियाय जि जि मोनो बेखौ खोन्थालांनोसै नङा होमबा नोंथां मानलाग्रा मैगं होननो थाङोब्ला जोंनिया माने मेसेंनिफ्राय बांसिन मोननो हायो दैज्लाङाव जों मोननो हायो मानला गोनां मैगंफोरखौ आरो जिहेथु जिहेथु मानलाग्रा मानलाग्रा मैगं माने बेफोरनि सायाव बेफोरखौल' आं बुंलांसै मान लाग्रा मैगं होनोब अब्ला जोंनियाव माने बहुद मोननो थाङो जेरै खांख्रि खरला
औ
लाव खुमब्रा जेनेबा खांख्रिख कररलाफोराथ' जोंनि माने जोंनि गामियावहाय माने गामि एरियायाव जिहेथु ओरैनो मोनला बग्रा माने खस्थ' खालामा लाबासिनो बा गाया लाबासो माने नि जियैनो मोननाया जाहैबाय जोंना खांख्रिखरला जेरै खांख्रिखरलाफोरखौ खौ जोङो माने बोसोरै बोसोर गायनाय जाया मानि थाखाय होनोबा खांख्रि खरलाया जिहेटु जेराव रज'यो माने बिनि बेदरा सिङाव हा सिङाव माने थाखायो
औ
बेनो माने सम जाबानो गावनो बोथोर फैबानो हारसिंनो बियो खलिबोखायो ओमफ्राय माने बेयाव जोङो एसे खस्थ' खालामनांगौ खालि बे जेंसि जेंला होनानै बा हाग्राफोर एसे दंमबा दां स्रांनानै जेंसि जेलाफोर होब्लानो माने जों खांख्रि खरलाखौ जों मोनजानो हायो आरो खांख्रि खरलाखौथ' जोङो बुहुद माने आरो बुहुत भिटामिन दङ बेयावहाय जानोबो गोथाव बहुद मानसियानो माने मोजां मोनो जानोबो बे खौ जोङो माने अमा बेदरफोरजोंबो जायो दाउ बेदरफोरजोंबो जायो होमबा ओरैनो गोजा जोङो गोबा गोबा हानानै एवनानैबो जायो माने बहुतं ओं ख्रि फोरजों माने होफानानैबो जाजायो आरो बे फांख्रिखरलाया ओमफ्राय जोंना आरो थाबावबाय ओरैनो मोननाय बिदिनो मा होनो बेखौ खायला जिहेथु खायलाखौबो जोङो माने खेथि बा आबाद बायि बानायनानै बिदि माने माबाया आरो बेे हाग्रायाव मोनलाबायनाय बायदि बेफोरो जिहेथु जों बेफोरखौ माने गायनानै खस्थ खस्थ' खालामनानै जों माने आबाद मावा बेफोरखौ
औ नंगौ
जोङो खायला फिथाइखौबो जोङो बा बा जोंनि बारि खनाफ्रावनो खिलिनानै जेराव थायो बा लांगोनाफ्राव थायलाबायो जों बिदिनो नागिरनानै जायो आरो बेबोथ' बिदिनो खायला दं खायला फि थाइखौबो जोङो बा दैज्लां बोथोराव नाफोरजों बाथोन जायो बा सोरबाया ओरैनो गोजा फ्राय एवनानैबो जायो।
औ।
सोरबाया नाजों ओंख्रिबो संनानै जायो। बेफोरबायदि जानाय जायो आरो। आरो जेरै बिदिनो बारा खस्थ' खालामै जोंनि गामि ओनसोलाव आरो माखासेया नै एफोरखौ माने जेरै बहल बहलखौ थ' जोंनि गामियारि मानसिफोरा बारा खेथि खालामा ओरैनोथ' नुनो मोनो। माने बेलेग साइडावहाय आङो नुदों माखासे साइडआव जेरै जोंनि साइडआव बरबिल होननाय मोनसे जायगा दङ बेफोरावहाय माने बहलफोरखौबो माने ओरैबायदि मोजां खेटि बानायो माने जिहेथु माबा बैसां थैसां बानायनानै बा बिदि बिदिनो मोजाङै साखोन सिखोनै माने बेफोरखौ खेथि खालामनाय जायो आरो। खिन्थु जोंनि गामि ओनसोलावहाय बेफोरो मा जेरै- गय दंफांफ्राव मानलानानै बा बबावबा दंफांफ्राव मानलानानै थायो आरो बेफोरो ओरैनो खिलियो ओजों ओरैनो मोननो हायो बेफोरखौ। जेरै- बहल, जिंखा औ बहल बायदियानो जोंनिखिंजायबो जेरै बहला जोंना मोननै रोखोमनि थायो। जेरै जोंहा जोसा बहल जोसा बहला माने साबसिन आरो। आरो बारा मोनलाबाया खिलिलाबाया बारा जोसा बहलफ्रा सोरनाव माने बबेबा अबेबा साइदआवबो एसे खम जोसा बहला माने जो सा माइरं बायदि ओरैबायदि मोजां मोदोमो।
उम
महलाबो बिदिनो जाजायो जोंना माने नाफोरजों गोथाव जानो ओरैनोबाबो मोजां। बा आलुफोरजोंबाबो ओंख्रि जानाय जायो आरो जों बहलखौहाय ओरै जोंना गायनाय होनोब्ला थाइबें थाइबेंफोरखौ जों गायो दैज्लां बोथोराव।
औ।
थाइबें थाबाय थाइबेंखौथ' जों खाजिबो जायो सोरबाया ओंख्रिबो जायो।
औ।
आरो खुमब्रा खुमब्राफोरखौ जों गायो खुमब्राफोरखौ जोङो सोरबाया बैसां खालामनानै गायो। सोरबाया जिहेथु मोसौ गुमग्रा गलि
औ।
गलिफ्रावबो सोरबाया सिङाव ओरैनो मालला होयो। खुब्रायाथ' माने बहुट जोंनि बर'नि थाखाय बर'फ्रा माने बुहुद खुमब्रा जानाय जायो। खुमब्राखौ जोङो दाउजोंबो जायो, हांसोजोंबो जायो, अमा बेदरजोंबो जों संनानै जायो, बा खुमब्रा गोजाबो बाथोन जों बानायनानै जायो।
औ।
जेरै आरो बिदिनो थाहैबाय जोंना जोगोनार जोगोनाराथ' जोंना जोगोनार होनोबा जोङो जोगोनारखौ जोङो बिजौखौबो जायो। जोगोनार बिजौखौबो जायो, फिथाइखौबो जायो आरो सोरबाया बिगुरखोबो माने एवनानै जायो सोरबाया बेगरखौबो फोराननानै एवनानै जायो जोगोनाराबो बिदिनो जों जोगोनारखौबो ना फोरजोंबो जायो अमा बेदर बेदर दाउ बेदर गासैबो माने बेदरफोरजोंनो जाजायो आरो जोगोनाराबो बिदि आरो जेरै जोंना थाबाय लाव लावाथ' जोंना नै गोजां बोथोराव मोननाय जायो बांसिन गोजां बोथोरावबो जोंना लावा लावखौबो जों बिदिनो नाफोरजोंबो जायो आलुजों जायो अमा बेदरफोरजों लावाबो बिदिनो मानलायो नालाय आरो जोंनिया थाबाय नै दा दैज्लां बोथोरावहाय सबाय बिमा
औ
सबाइ बिमायाथ' जोङो मेसेंनि सबाइ बिमाबो दङ दैज्लां बोथोरनि सबाइ बिमाबो दङ मेसेंनियाहाय बारा मानलाया
उम
एसेखिनियावनो माने थायो आरो गाहायावनो थायो दैज्लांनिया एसे मानलायो
औ
जेरै थाइबेंफ्राबो मोननै रोखोमनि थायो थाइबेंआ आरो मोनसे थाबावो नोंथां मोननिथिंजाय मोननो थाङो ना थाङाथाय ओ मोसौ थाइबें होननाय मोनसेखौ नोंथांमोननिथिंजाय मोनगोना मोनाथाय
गिदिर गिदिराना औ औ जायो मोनो मोनो
जों बेखौ माने मोनोबा ओरैनो माबाफोरजों सिनिफोरजोंबो जों लागायनानै जायो आरो बारा गोदै जाया नालाय सिनिफोर होयोबा माने गोदै जायो माने बिगुरा बेरलाबोना बेना मोनबाथाय
औ औ
दैज्लाङाव जों सान्दुं सान्दुं गोसाफ्राव बेफोरखौ सिनि लागायनानै गोथाङैनो माने जानाय जायो आरो बेफोर जेरै थुरमुसफोर बादि जानाय जायो
औ औ
ओ खांख्रि खलाखौथ' बुंखांखाबाय ओरै जोङो आरो मोनबावो जिंखा जिंखाखौबो जों आं बुंखांखाबाय आरो आरो जोंना मा होनो भात केरेला
औ
केरेलाया जोंना फिसा फिसा जाबाय आरो केरेला गोखा जेरै एसे गिदिर गिदिर आरो मोननो था जोंनि थिंजाय बिदिनो मा होनो बेखौ गरसि
उम
गरसियाथ' बुहुत रोखोमनि थायो
औ
गरसिया जोंना एसे फिसा फिसा बेगर गिदिर गिदिरबो थायो अबाया माने एसे दाब्ला दाब्ला बेगर गैयैबो थायो बेगर थाबाबो माने फिसा फिसा आरो आरो मोनसे थाबावो ओ मा होनो बेखौ हाजोनि गरसि माने गरसि फाग्ला होननाय मोनसे माने बियो माने ओरैबायदि गिदिर गिदिर जायो आरो आरो बिनि दंफांआबो माने दं माने दंफां गिदिर गिदिरफ्राव मानलायो फिथाइआबो गिदिर गिदिर गोलाव गोलाव जायो नोंथिजाय गैयाना दा जोंनिथिजाय बेखौ मोननो थांनाय जायो आरो बेफोरखौ मोनो आरो बेफोरनि अनगा आरो माखासे माने बिदिनो मानलाग्रा मैगंफोर नोंथांमोन मोननो थाङो नामा ओरैनो
दाथ नोंथाङा मखबोनायाव फ्रायै जोंनियावबो बेफोरखौहाय मोनजोबो गासिखौबो बेनि गेजेरावनो दा जे मोनसे मखलांदोंमोन नैबे गरसिफा ला ना मा होनदों गिदिर गिदिरा ओ बेखौ जोंनि ओनसोल ओनसोलावहाय मोननाय जाया जोंनियाव खालिबोल बै गरसिखौ ओ गरसिया बेयाव माखासे माने आलदा आलदा रोखोमनि थायो आरो ओ खायफा बे गरसि गुफुरबो थायो गुफुर गुफुरहां सारनि ओमफाय आरोबाव इसे मोनसेया जारोम जारोमहां खालारनि इसे गोथां गोथां आं बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जायो आरो
बे गरसि फाग्लाखौ जोंनिथिंजायबो माने बारा मोनलाबायनो थांनो नागिरा माने बहुद खम आरो आरो बेखौ माने गरसि फाग्लाखौहाय माने जिहेथु जोङो ओरैनो नरमेल गरसिखौ जोङो गासिखौबो जाजोबो नङा होमबा माने जों बे गरसे फाग्लाखौहाय जों माने अखल माने बेगरखौल जानाय जायो।
औ औ
बेनि बेगरा गिदिर गिदिर आरो बेगरखौ
आरो बेनि बेफोरनि अनगायैबो माखासे हाग्रानिफ्राय लाबोनाय मानलाग्रा माखासे मैगं थाइगंफोर बेफोरखौहाय बर'फोरा बा जोङो जायो आरो जेरै मखजाथाव जोंहा दौस्रेम दङ जिहेथु दौस्रेम मैगंआ माने जानो जोबोरैनो गोथाव बेयो मैथा बायदि एसे खैसिब खैसिब जायो जि थु ओ बेखौहाय ओ खाथ्लाफोरजों बिलोनि ना खाथ्लाफोरजों जायोबा बिराद गोथाव जायो आरो बेथ मैथा बायदि गोखैद्रायबो नंद्राया नालाय बे एसे खम ओंखायनो जोबोद मोजां आरो दहाय नोंथाङा मखलांनाय जे खुमब्रानि बाथ्रा ओ बेयाव आङो मोनसेखौ सरजाबदेरनो लुगैदों जेराव माने ओ खुमब्रा नंगौ जोंनाथ बेफोरो लाव जोगोनार खुमब ब्रा खांख्रिखला बा माखासे उदासि कर'ला होनना बुङो जायखौ उदासिबो बुङो। बा खायला बेफोरथ मानलाग्राजोबखा आरो बेनि गेजेरावनो नैबे खुमब्राखौ लानानै एसे जोंनियावहाय माखासे सुबुं फोथायनायफोर बेफोर दङ जेरै बिदिन्थि बायदियै जोंहा नैबे ओ खुमब्रा फिथाइ जिहेथु खुमब्रा फिथाइ बैग्रि फिफाङाव मानलानाय
औ।
बैग्रि फिफाङाव मानलानानै थायनाय खुमब्राखौ नैबे खालि फुजा समावहाय जुदि बोरमा मेन्दाजों जायोब्ला माने ओ पाब फुइन' उधार जायो होनलायलायनाय बेफोरबायदि माने जोंनि गेजेराव फोथायनायखौ नुनो मोनो आरो।
आतसा आसा आसा आसा
फोरो बेफोरनि गेजेराव मा दं बेखौ मोथिला जिखुनु बेबायदि सुबुं फोथायनाय दङ'। आरो जोंनि फिथाइ सामथायाइफोरखौ नैबे मानलानानै थाइनाय फिथाइ सामथायाइफोरखौ लानानैबो माखासे बर'फ्रा सुबुं फोथायनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जायो आरो।
आतसा आसा
मोजां मोनबाइ बियो थु नोंथांजों ओ नैबे मानलाग्रा मा-मानलाग्रा मैगं थाइगंफोरनि सोमोन्दै मिथिनो मोननानै गोजोननाय मोनदों।
नोंथांनिफ्राबो नैबे मोनसे गोदान बाथ्राखौ खोनाना
औ औ।
बे बैग्रि दंफाङाव मानलानाइ औ बे जायोब्ला बोरमा मेदाजों जायोब्ला माने बेखौ आं दिनैसिम फास्ट खोनाफेरदों आरो ना
औ जोंनि ओनसोलाव बिदि होननानै जोंनि ओनसोलाव बिदि होननानै मानसिफ्रा जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां। ओंखायनो खोन्थानानै होबाय आं।
औ औ दे मोजाङानो जादों नोंथां। दे होमबा नोंथां जोंना समावबो जाबाय।